हेलौ खोनाबाय ओ मा खालामदों?
दं ओरैनो।
ए ओंखाम संबाय?
ओंखामा संखांबाय ओं।
ए मा ओंख्रि संखो?
दालि ओमफ्राय खांख्रिंखला भाजि।
उम खांन्ख्रिखला भाजि।
ओम नोंसानलाय मा ओंख्रि?
खांख्रिखौ लाफाज जोंनाबो।
ए मैया खैथायाव फैखो नोंलाय?
माबा मा होनो ओ आदथा जाफैदों न' मोनफैनायाव।
हरनि?
उओ।
ए-
मोनानि आदथा रङियाव सोलायनांबाय
औ-
माबा डाइरेक्ट ट्रेन मोनाखै
ए-
उम ओमफ्राय ओरैनो खबर सबरफ्रा
थिगआनो। ओमफ्राय इलिसियालाय अबाव थांदों
सा मोनहा जिरायदों बलिमा मोनबो दं उम-
माबा सानसुसो बेरायनो फैयो बेना
खिन्थाहरदों आब' रिजबनाव थांनो होननानै
उम- जेबो मोनजालाङासै ओमफ्राय
ओंखाम जाबोदों
गैया ओंख्रियानो गैया मैया
आंलाय ओंखामनो हारसिं गोदाव सोराव बे ओंखायनो ओंखाम जानो फुरा थांखाबायदां बिब' फैदोंमोनदांसो होननानै बिफानो खोन्थाबाय आं
ओंख्रियानो मालाय दाउ बेदरखानो न'आव गावनानो
ए- ए- बिराद आसल एक्स' थाखासोनि बायना एसे एसे जाबाय बे बेखौनो
एक्स' थाखानि बेदरखौनो जानो हायाखैनो हारसिंखाय
ाय
दरनै दरनै जानानै ब्रिजआव सोना दोनबाय हादोंनो
एस'र
ख बेखायनोथ' माबाखौ पसिनखौ एदावदोंमोन बेजों थाहैफाबासो लाब जागौमोन नोंहा होननानै बेदर खनजखौनो हायाखै लनानै म माया
सनिल' आलुया रोबां रोबां होना एवबाय बियो
उम- ओंखाम खहाबनो आथारल'सो नांगौ ना बेदरखौ
मानसियालाय
राजाया उन्दुदों
मा खालामदों थिं थांबा नायनो मोननाय नङा र दानजासे रायज्लायनांगोनहाय ए- हारसिं दालांथों होनदां आं दानजासे रायजलायनांगौ ओमफ्राय दा सपना रायज्लाय हरगोननो बुलि मार राय्लायहरगोननो दे नोंसो थाब थाब बांसिन रायज्लायनांगौ कल खालायग्राया उम-
ब्रफ्राय
जायगाफ्रा मोजांथारमोन बेरायहैबाय सरलपारानो अबेबानो
बा सरलपारा नुदोंला आङो सटकाजआव सरलपाराखौनो सरलपाराखौनो नुफेराखै देनांसो नायनांसिगोन
मोख्रा ओंखारनाय जायगा मा मोख्रा होनो गल्देन मोख्रा होनोहाय
ए
बे दाखालि हमजाला माबाला बायदोंना ओम सनानि मोख्रा होनसिगोन खोमा बेखौ।
उम
एक्सिडेन्ट जानाय ना माबानाय?
गारि हुख्रेमलांदों ना माथो दाखलि।
नङाहाय आरो अबबा लांनाय लां लांनो होजों बेलेग जायगायावहाय
ए
लांगौमोन आरो बे बुस्थुखौ बेखौ बे जायगायावल' बि टि सि आव बे जायगायावल' दंनो बे मोख्राया गो मो साफा साफा साफा साफा आरो बिराद सिख्रिबो ओंखारो बाटारफ्लाय मैदेर
जमा जमा ने सिख्रिया बाथुम बाथुम। मानसिफ्रा हगारसोयो दा बे सिख्रिखौहायो माबा खेबनानै मालाय जमा जमानो मानसि
उम उम आंबो दं आंनावबो दं दां हरगोन र' आङो खेबनानै लाबोदों एसे।
उम देनां थांसै जाहा बेरायनो मालाबा आनो होनदो राजा देरबा।
बिमाया
मामाया ओइयाव बेंकआव थांबाय बैनिफ्राय फैबाय बिसोरो। ओमफ्राय बिसिना ग्रुप फैबाय फैबाय। माने न'आव सफैथ'वाखै मामाया बै गावसोरनि ग्रुपनि फैसा दोननो थां मा आनै गिथाजों
ए
उम अलखाजोंलाय फैबाय आरो जाबाय।
बिदिनो जाबाय होनबालाय
उ थुजाहैनांगौनो फाथा खाथायाव अल'खाना।
उम बिमा जासिगोन बेबो होमबा।
बिमा जासिगोन बेबो। दा मोना मोना खबर लाहैनोसै आं नाहैयाबा दाय जागोन बिमाया।
औ
जोंनावनो ज' दंजोबो।
ए
रुलिमा दं सपना दं।
ए सपनाबो दं ने?
उम दिउथि गैया दाहाय खोब रायलायगोननो।
ए आब' खलफुनानो हर। रायलायखांबाय दाखालियाव दानलांजासे राय्लायदों जों मोनायाव। खनसेल' रायलायदों आब' हफनाजोंबो बे फासखालि।
ए उम
ओमफ्राय सपनाजों सपनाजोंबो रायलायखांबाय खनसे।
दाथ' हाबनायखौबो नायनो रोंनाय नङाहाय लेंहरनांगोनसो बेखौ।
माथो हाबनाय खौनो देखायानो।
मा मोनसे आव नायो खिन्थाफैगोन होनदों गाव। दा जों जोंनि माबानायखौसो बेसेबां जाखो एसे आन्दास लानांसिगोन ना।
ओं।
रायज्लायाखैनो आंथ' नै दिनैसो दा
आंना टाइमा थांबा जाबाय। बेहाय सेभेन सेभेन मिनिट बेसेबां जाबाय। सेभेन ओमफ्राय बेसेबांबा जाबाय टुइन्टि बेसेबांबा।
ए बेसेबां जों बेसेबां रायज्लायबा खै घन्टा जायो बेबा।
जानो।
बार' मिनिट बार' मिनिट राय्लायनानै खै घन्टा जागोन दे। बिखौसो नायग्रो नांसिगोन। उम अबाव सानसे साननै सप्तासे मास मोनसेबाबो रायज्लाय खाङोना रायलायखांआ।
टाइमफोरानो मिलायाना।
टाइमानो मिलाया।
उम।
रंगाया उन्दुदों?
औ।
बिफायालाय माब्रै दंनो?
थिगैनो दं।
थिगैनो।
उम।
खालामनांगौमोन ना बिनिखौबो बिनिजोंथ' गोबाव राय्लाजायो।
बेनाबो खालामाखैनो बियो।
होगदाव जाथसो खालाम जाया।
बारा थिक जानाय नङा।
ओं।
हु हु हु माइ गायनाय थांसावबाय।
औ। गबायना दायो बार'था बार'लाय लांबायदां।
मोनदिया आखाइ फाव खिन्थादोंमोन। ओमफ्राय आं खोलाहा खिनथाहरबाय बुजिना बुजिया।
ए।
नोंसिनि सिलाथिं हाबबा दा रायज्लायाखै सानगोन आंजों रायज्लायदोंमोन होनबानो जाबाय।
रायज्लायनायनि माबाखौ मिथिगौ दा बेबो।
मिथिगौ दा बिसोरना मबाइलानो जाथ'वाखैदां बिसिरना रायलाय जाथ'वाखै।
ए सानथाम जायाखैफा?
जाबाय आं मामानिखौ चेक खालामदोंमोन मामाना जाथ'वाखै।
दा नायगोन र' जाबाय बायनोबो हागौ। मैयाना मासो नायदोंमोन आं मैयाना दाख्लै।
जाथ'वाखैमोन होनबा?
उम हो।
आयै सान्दुं गोसायाव बोरै
दिनै खामानि मावदों ओमफ्राय आदै आदै मोनहा ना मावाखै?
दिनै मावाखै मबाइल रिसार्जनिनो टेनस' सन जेबो मावहोनो हाला।
ए।
गंगार मोननाव नेट मोनगोन ना मोना दा ज' ज' रायज्लायहैनांगौ रायज्लायग्रा पार्टि खोलाहा गंगारखौ नायनो थांथावथाव।
बिसिननियानो नाङाहाय बारा
नेत नाङा
नेट नांनो नागेरा उमहो
उम दिनै सानसेआव दिनाव खनब्रै खांबाय दा नोंजों खनब्रै रायलायबानोथ' बार' मिनिट बार' मिनिट मोनब्रैबा बेसिबां जायो। बैजोंबो रायज्लायजायो बाल।
सोरजों?
मास्टारजों। जोंनि बसजों।
बसजों बसजों रायलायाहाय रायज्लाय
क'क्राझाराव सिन्दिं खालामना होबोबाय आं दाखालि
ए नितुजितनि नो नामा नामा
उम ने टु
नित्युजित दैमारि
नितुजिद दैमारि हस्टेेल न'आव दं
औ मा खालामबायथाय उन्दुबायसो नामासो मिथिला आङो ना ओंखाम जादों औ खोनादों दङ न'आवनो दं
दस दसे बेखौबो लाहोनांगौ
राजाखौ राजाखौ लायो दा दहाय बेरायखांबाय गोबावनो
बिसिनो बेखौ लालाय बि लालाय मोसौ दंसै नामाहाय मा मोसौ गाबखो
बैसोनि मारलै मोननि मोसौ फिसा
ए गाइखेर सेरजाग्रा
औ गाइखेरखौनो सेराखै माथो सिना बिमाया बुद गरमखाय बादोंनो
उम साहाफोरखौबो लोंनो मोजां मोनलाय लांला सेरबालाय ओंखारोना
ओं ओंखारो दा गरमानो बिराद गरम ना दामानि बेखायनो माबायाखै सेराखै
अखा हालाय सान्दुं दुंलाय सहैयो
औ ओय
राय्लायदों राय्लायदों ओहो हा
बैसिनि बिदामोननि न'सो मोनफैदों मोनफैथ'वाखै जोंनिसिम
ए हाब दाबो जाया ने दानालाङाखै माथो
उम जायाखैबा
नायनो रोङो नों
ओम मा नायनो रोंनो जाखांखायोना माबाया बैलाय जासिगोन र'
एसेबांसिन नांगौ नोङो
दस मिनिट जाबाय दुइ मिनिट दंबावो
उम
है दे हाजो राय्लायदों होननानै खिन्था आं रायज्लायहरनो मोनाखै आखाइ फावल' बे बिदि फन रायज्लायनाय नुबा आखाइ फाव खालायबानो बुजिखानांसिगौनो होननानै खिन्थाना दोनखादो नि
माला फैनायसो ज औ फैसिगोन बियो दायो वे वेयाव थाबोनो दसे ओंख्रि फोरसो नायबोदोंखि
ए नेम दंखायो बेनावबोथ'
उम
बो लानानै नायग्रा खसमि दंफैयो नामा?
औ दंफैदा साहा फुदुंनो मानो
ओं
दय साहा हैदोंमोनदां नुहरासै जोङो बिहामजोखौ
नुहुराखैहाय
साहैदोंमोन पस्टिना बे ओमफ्राय सोर मारलें लनो थांदोंमोन खोमा
ए
मारलिन पस्तना कुसुमि ओमफ्राय थिखखौबो थांदोंमोन नामा दा
थिबखौबो थांदोंमोन
जाथारसिगोन र' बिस मिनिट माबा बिस सेकेणडसो दंबावो
बिस सेकेन्ड मन्दि सौहैबानो जासिगौमोन मन्दिजों
लामायावसो फैनानै ओमफ्राय नोंसिनि बागखौ गायबाय
स्काइड